अ
आंनि माथोखौ खोनानो हादोंना नोंथाङा?
खोनादों
उ
गिबि गिबियावनो ओ बेलासिनि गोजोम हाम गोजोम हामलायनायखौ जासिहरना थाबाय नोंथांनो नोंथाङा नाजावो नाजावा नोंथांनि खोथा बियो। अब्ला जों दायो मा आयदानि सायाव सावरायबा मोजां जागोन?
आंनिबा जि जोमनि सायाव।
अ अब्ला नोंथाङानो एसे फोरमायना होदो जे सिख्लाफोरा मा मा जि जोमखौ बांसिन गाननो मोजां मोनो आरो बहाबा बहाबा जायगाफोराव थांनायाव माबायदि जि जोम जि जोमफोरखौ गाननांगौ सासे सिख्लाया
जागोन।
औ
सिख्लाफ्रा बांसि बांसिन बिदिनो नआव थानाय आरो बेरायनायफोरावहाय गस्ला लंपेन्खौनो गानो आरो जोंनि बर'फोरा बरफोरनाथ' दखनायानो बांसिन सलियो।
औ ए
आरो हौवासाफोरालाय? मा मा गानो?
ओ हौवाफोराथ' ओ जों जेब्ला थानसालिफोरावबो थाङो अब्ला गामसा गाननानै थाङो लोगोसे आरनाइ लायो। आरनायजों ओमफ्राय गस्लाया गुफुर जाबा साबसिन जायो होननानै मानसिफोरा फोथायो।
ओह
उम ओमफ्राय बिदिनो दाबसे जायगायाव बेरायनो थांब्लाथ' बांसिन सेंग्राफोरा जिन्स लंपेन्टखौ गानो। नाथाय नाथाय आथिखालाव आथिखालाव बेगि होननाय मोनसे दङ जात बेखौ बांसिन गानो।
ओह
नोंथाङालाय बेगि लंपेन्टखौ मिथियोना मिथिया?
मिथियो।
अ नोंस्रालाय गानो ना गाना?
आंबो गानो।
नोंथाङा बायनायना ना सोरबा बायनानै हरनाय बे बेगि लंपेन्टखौ?
आंनो आंनि बेलेगा बायना हरनायमोन गुबुना बायना हरनायमोन।
अ ओमफ्राय ओ सिख्लाफोरनि दखनाया मा मा गाबनि थायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथांनि गोसो गोर्बोजों
सिख्लाफोरनि गाबानथ बांसिन सिख्लाफोरा गलाब कालारनिखौ ओ गलाब गाबनिखौ खौ मोजां मोनो बांसिनानो ओमफ्राय गुबुन कालारखौबो बाहायो आरो।
औ जेरै मा-मा गाबफोर दङ?
ओै बाथ गाब।
औ
आरो गोमो गोथां गोसोम गोजा निला
उ। ओ बेखिनियानो आरो। ए।
हौवासाफोरनि गामसायावबो आगर एरैनो खोमादां ना?
औ हौवासाफोरनि गामसायावबो आगर एरनाय थायो माखासे गामसाफोरावहाय। जेरै जायखौ जोङो आरनाइ गामसाबो होननानै मोनथिनाय जायो।
आगर एरनाय जायो।
आंथ आगरफोरनि मुंखौ मिथिला। मानो होनोब्ला आङो गामियाव थायाना आरो आथिखालाव जोङो बेबादि नखरावनो आगर एरनानै गामसाफोरखौ दानाय मानायफोरखौ आथिखालाव नुनो मोनला। बेनि थाखायनो आरो आङो सोहोरावसो थायो नालाय।
ओ।
बेखायनो आरो। नोंथाङा ओ ओ बिदि जिफोरावहाय आगर आगर एरनाय मा माखासे आगरफोरनि मुंखौ मिथियो नामा?
मिथिनाया मिथियो माखासे।
औ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
हाजो आगर फारौ मेगन दिंखिया आगर आरो दाउसा दाउसा मोख्रेब। खासि हाथाय
औ।
बिबार ओ बैग्रि बिबार
औ।
थाइगिर बिबार। आरो गोबां दं आरो। नामफोरखौ आंबो बारा मिथिला।
औ आंबो सिगां ओ फरायनायावहाय बेफोरो बेफोरखौ आंबो मोनबोनो मोनदोंमोन नाथाय आंबो एसेबां गोसोआव गैला। नोंथांनि नखराव जि जिफोरखौ दायोना दाया?
जोंनि नखराव जों गोदो उन्दै उन्दैयाव उन्दै समावहाय जाहा नआव दायोमोन आरो जों उनाव देरनानै दानायखौ नुनो मोनासै आरो
औ बिदिब्ला दायो नोंथांनि नखराव दाला आरो ना
ओं
आरो बर हौवा फुरा बांसिन मा गाबखौ बाहायो गामसा गामसाखौ
ओ बांसिनाथ बर' हौवाफोरा गोथां गाबखौ बाहायनाय जायो
औ
ओमफ्राय ओरैनो गामसाफोरनि गाबा ओ अख्रां गाब ओमफ्राय ओ गुलाब गाब
ओं
ओमफ्राय गोमो गाबबो थोयो
ओं
बेफोरबायदिनो बायदि बायदि गाबनि थाबावो आरो नोंथांङालाय मा गाबनि दखनाखौ बांसिन मोजां मोनो
आं बांसिन गोमो गाबनिखौ मोजां मोनो
अ माखासे सिख्लाफोरा गोसोम गाबनि ओ दखनाखौ जोबोर मोजां मोनो नोंथांङा गोसोम गाब गोसोम गाबखौलाय मोजां मोनोना मोना
मोनो
अ आंथ माखासे सिख्लाफोरखौ गोसोम गाबावसो जोबोद समायना नुयो
ए
ओमफ्राय नोंथांङालाय आरनाइखौ मा मा गाबखौ बांसिन मोजां मोनो
आं गोजा, गोसोम, निला गोथां एफोरखौ बांसिन मोज जां मोनो
औ
अब्ला दायो नोंथांनि नखराव मा मा गाब
जोंनि नखराव गोमो गोथां, गोजा, निला, गोसोम
औ
आरो फान्थाव गाबनि दं आरो
औ
ओं
नोंथांङा मा गाबनिखौ बांसिन साबसिन मोनोमोनलाय आरनाइखौ?
आर'नाखौ गोजा गोजा गोथां आ रो निला आरो गोसोम
आरो नोंलाय माखौ मोजां मोनो मा गाब? खो
आंथ' बांसिनानो ओ गोसोम गाबनि आर'नाइखौ जोबोर मोजां मोनो।
ओम
ओमफ्राय निला गाबनिखौबो मोजां मोनो।
उम
मानो होनोब्ला बे निला आरो गोसोमा ओ जोंनि बे मा होनगोन बेखौ मदार्न ड्रेसफोरजोंहाय एसे मिलायो।
ओ
बेखायनो बांसिन मोजांमोन आं बे मोन्नै गाबखौ
आरो नोङो मा होनो आर'नाइाव मा कालारनि मा गाबनि आगर एरना आगर एरनायखौ मोजां मोनो बांल बांसिन
उम आंहाथ' बिनि सायावहाय एसबां नलेज गैया। अब्लाबो आङो बे स'ना गाब ना मा होनो गोमो खालारनिया
ओं ओं
औ बेखौ थाबा एसे एरनाय नुखांसिनो आरो
ओं मा गाबनि सायाव
गुफुर गाबनि सयाव
गुफुर गाब उम
नोंथाङालाय?
आं गुफुर आरो गोजा आरो गोथां आरो गो-ओ गोथां गुफुर
अह
ओं
ओमफ्राय नोंथाङा ओ सिख्लाफोरनियाव मा मा गाबनि ब्लाउस थायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
सिख्लाफोरनियाव
औ
बिदिनो गोजा, गोमो, गलाब, गुफुर गोसोम बिदि थायो।
नोंथाङालाय माखौ साबसिन मोनो?
आं गोसोम गाबनि ओमफाय गोजा गाबनिखो बांसिन मोजां मोनो।
अ अब्ला दिनैनि बे जोंनि जि-जोमनि सायाव सावरायनाय आयदाखौ एसेयावनो दोनथनोसै नामा नोंथां?
जागोन।
औ दे अब्ला ना नोंथां।
जागोन
नोंथांजों सावरायनानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो।
ओं गोजोन्थों।
औ दे।